औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना?
औ आं नोंथांखौ माने नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां बुंलाय।
औ अब्ला नोंथां टपिकनि सायाव फैनोसै नामा होमबा?
औ औ दे जागोन।
बिदिनो गायनाय फुनायनि सायावनो रायज्लायनोसै जों।
औ।
उम नोंथांनि ओनसोलावथ' दा जेनेबाथ' माइथ' गायखायो न' गासैनिबो ओनसोलाव? बिदिनो मा मा आबादखौ मावनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों बर' फ्रा गुबैयै मोननै बोथोराव गोबां रोखोमनि आबाद मावो नालाय। जेरै मेसें बो थोर आरो दैज्लां बोथोर। दा जों दैज्लां बोथोरनिखौनो रायलायनोसै। दैज्लां बोथोर होननानै बुङोबा माने गायनाय फुनायानो मेनखा नालाय। दैज्लांनि बेनो आबादखा आरो उफ्रा आबादफोरसो थायो दा दैज्लाङाव जोंनिया
औ।
गायनाय फुनाय होनोबा गायनाय आबाद नाबा बे माइआनो आरो। दा बिदिनो जों निथिं आबादारिफोरा दायो गोबां बेबायदिनो गायनाय फुनायाव मुखुब जानानै दङ नंगौ। दा माइ खौ गायनो थाखायथ' गिबियैनो माने खोथियाफोरखौ जोंनो नांगौ नालाय। बेफोरखौ जोङो औ थाग थियारि खालामनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला बियो फुजानाय जाबाय अब्ला गासैबो नोंनि फोथारफोरखौ मोजाङै हालौनानै माने बिदिनो नांगोल जुंगालजों एवग्राफ्रा मोसौजों एवग्राफ्रा बिदिनो मोसौजों एवबाय। जाय फोरा माने राङारि बिथिङाव एसे ओ माने बारा जौगानाय नङा बेफोर न'रफ्रा दासिम बो नांगोल मोसौफोरजोंनो एवो आरो हानायखिनि बिदिनो एसे एसे गायो। नाथाय गोबां जोंनि माखासे नख'रफोर दंसै जायफ्रा माने मोसौआनो नख'राव गैया नाथाय बिसोरहा गायग्रा गोबां गोबां हा थायो आरो माहाजोनफोरना दा बिसोरो बिदिनो ट्रेक्टरफोर होनानै बिदिनो ओ हाफोरखौ फोमोननानै लायो। ओ माने एसे समनि गेजेरावनो गोबां हा फोरखौ रेडि खालामनानै खोथियाफोरखौ बिदिनो बेयाव लांनानै बिथांमोनहा गोबां बेबायदिनो मानसिफोरखौ खामला हाजिराफोराव हमनानै जायफोर माइ गायग्रा बेखौ लानानै बिसोर मोना गायनाय जायो आरो। आरो गोबां बेबायदिनो हाफोरबाबो बिसोरो साननै सानथामसोनि गेजेरावनो गायजोबनानै लायो आरो हाफोरखौ। जायफोरा माहाजोनफोर थाखा गोनांफोर बिसोरो नाथाय जोंनि गोबां गामिफोराव गोबां न'खर फोर दङ जायफ्रा एसे दुखुथिया मावनानै दांनानै जायो बिसोर मोसौफोरजोंनो लासै लासै दासिमबो हालौनानै बिदिनो एसे एसे गायनायखौ नुयो आरो जोंनिथिं।
औ नंगौ नोंथां।
माइ होननानै बुङोब्ला जोंनिथिं गुबैयै बिदिनो माने माइसालि माइ जेरै आइजं माइ होननानै बुङो बेखौ गायो रनजित गायो बिदिनो उम मा होनगोन बाहादुरफोरखौ गायनाय जायो आरो दा एसे एनै बिबांनि माने आमफाखि होननाय मोनसे फैदोंना आम फाखि जाया आमफाखि माइ जोंनिथिंथ' नोंसिनिथिं मा होनगोन बेखौ जोंनिथिं आमफाखि होननानै बुङो आरो। जायया औ एसे जोसा बायदि इसे सिथाबो आरो मोदोमो माने बेखौ जोङो गोबां बेबायदिनो सानजौफुनि जानाय बा मोनाबिलिनि जानाय बेफोराव बाहायनाय जाया बेखौ फुंनि जानाय समाव माइब्राफोरबायायदि जायो नालाय बियो एसे जोसाफोरबायदि बेखौ सिथाबग्रा माइखाय माने फुंनि सम समफ्राव जानाय जायो आरो। आरो बिदिनो बेखौ माइ बे माइखौ माने माबाफोरबो जानाय जायो आरो फिथा जानो मोजां बियो।
औ।
मोदोमोनालाय एसे बेजों फिथाबो जानाय जायो आरो आरो बिदिनो माने मा खालामबावो जोंनिथिं ओ जुदिबा न'खरनि मालाबाफोर फोरबो नङाबा जोंनिनो गोबां फोरबोफोर थायोना बैसागो मागो। बेफोरो गोबां फोरबोफोर थायो। फोराव जानो थाखायबो माने माइब्राफोरखौ एसे गायो आरो जोसाफोर एसे गायनानै लायो। जेन' जों फोरबोफोराव बेखौ बाहायनो हानाय बायदि आरो। दा जोंनि फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' गुबैयै लारु सावनाय फिथा सावनाय सिथाव एन्थाब सावनाय बेफोरो जायो नालाय दा बेनि थाखायथ' बै जोंनि जों ओंखाम जाग्रा माइरं। बेफोरो सलिया नालाय दा बिनिखायनो बेनि थाखाय जानो थाखाय गोबां माइब्राफोर नङाबा जोसा बिदिखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो इसे इसे। दा बिदिनो दैज्लां बोथोर बिदिनो उफ्रा आबाद फोरबो थायो जोंहा मैगं थाइगं दैज्लांनि गोबां थायो। बेफोरखौबो जोङो गायो जायखौ जोङो न'खरफोराव जायो आरो सोरबा बायदिया फानलायनायबो थाङो। फानलायनायसिमबो बेबायदिनो मैगंफोरखौ गायो आरो दा दैज्लांनियाबो दङ बिदिनो लेस्राफ्रा दैजलांयावबो गायजायो नङा होमबा। औ दैज्लां समावबो बेफोरखौ गायनो हायो जिंखाफोर गायनो हायो नोङो।
औ औ।
बिदिनो गोबां मैगं थाइगंफोर गायनो हायो आरो मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों निथिं गुबैयै माने बिदिनो जेब्ला माइ गायखांगोना म हाखांगोन अब्ला बेखौ हालेवफिननानै बे नाराफोरखौ हालेवनानै मोजां बेबायदिनो जायगाफोरखौ खालामनानै बेयाव माने बेसरफोर फोनाय जायो। नङा होमबा बेसर फोयो सोरबा दालि फोयो। सोरबा सिबिं बिदि बायदि रोखोमनि गोरान आबाद मावो आरो बे समावनो माने गोजां बोथोर जाहैनायखाय मेसें जाहैनायखाय जोंना बे समाव
औ।
आलुफोर गायग्राफ्रा आलु गायनोसै। कफि बिदिनो थमेट'फोर बि गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावो आरो नोंथां जोंनिथिं दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो दा नोंथांमोननिथिं मा मा रोखोमनि आबाद मावो मेसें बोथोराव माखौ माखौ मावो? दैज्लां माइ गायनाय समाव माबोरै मा रोखोमनि माइखौ गायदों बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
उम बिनो बिदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदि माने जोंनियावबो बिदि माइखौहाय जेनेबा माइब्रा माइ रनजित बायसमुति बेफोरखौहाय माने गायो आरो बांसिन माने जोंनि जायगायाव बिदिनो रन्जित आसु माइ बिदिखौ माने माइब्रा माइ बिदिखौ गायनाय जायो आरो ना। नाथाय जोसाखौ बिदि गायनाय नुवाखै आङो माइब्राखौ माने साफा सानैयाल'सो गायो बिदि आरो जेन बा न'आव जानो थाखाय आरो एसे फाननो थाखायबो मानो होनोमब्ला जोंनि जायगायावहाय माने बिदिनो माइब्रा माइआहाय माने एसेबां जानोबो नागिरा आरो ओंखायनो मानसिफोरा जेनेबा बेखौ गायनो नागिरा आरो फ्राय मानसियानो बिदिनो माने हाथाय बाजारावथ' आजिखालि फानो नङा होमबा नों थां बिदिनो माने जे अब्ला माने मागोफोर जायो मागो फोरबोफोर अब्लानो माने बेवहाय हाथायनिफ्रायसो बायनानै बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जेनेबा दाथ' आरो बायदि दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगं न मोनो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जिंखाखौबो मोनो लाव खुमब्रा आरो जोगोनार आरो बायदि जेनेबा लेस्रा बेफोरखौहाय मोननाय जायो बिदिनो न'खराव जेनेबा जानो थाखायल' बेखौ जोङो जेनेबा मावनाय जाया आरो बे आबादखौहाय बिदिनो फाननो थाखायबो न'खराव माने थाव संख्रि जानो थाखायबो बेखौ फाननानै रां मोनो नालाय बिदिनो आरो बेखौ न'खर संथानो थाखाय बेखौनो बे खामानियाव बाहायनाय जायो आरो बे रांखौहाय बिदिनो आरो बिदिनो आरो गोबां मेसें बोथोरावबो जेरै मावो आबाद जेरै बेसर गम बेफोरखौहाय मावनाय जायो बेवहायबो सबाय बेफोरखौ बिदिनो माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेफोरखौ फाननानैहाय बिदिनो आरो न'आवबो जेरै मोनजानाय बायदि जाहाथे बायनाङा बायदि आरो दखानफ्राव गलाफ्राव बिदिनो आरो न'नि माने न'आव मावबोलाथाय माने जेखौबो माने मोनजायो आरो बिदिनो औ नोंथाङा आरो उम
उम जोंनिथिंबो बिदिनो माने नोंथां बुंनाय बायदिनोखा मैगं थाइगंखौ त' माने ओ जोंनियाबो मैगं थाइगं एसे गायो नालाय न'खराव दा जानोथ' हाया जाहैबाय आरो गोबां मैगंफ्रा बिदिनो फानस्लाबनो हायियाव जोंहा गोबां मालाबा समाव ख'हाबो जायो माने ख बिफोरा फानस्लाबनो हायाबा देरनानै माने बिदि गाव लायनाय मानाय बिदि जायो नालाय आरो उम बेफोरखौ माने जोंना न'खराव अ मा माबा माबि इदि फिसियो नालाय एसे गोबां अमा गैयाबो दङ एसे बुरजा। बेफोरनि थाखाय बे आ एसे गाज्रि जानाय मैगं थाइगंफोरखौ माने रुनानै अमानि आदारफोरजों जोंहा होनाय जायो आरो नोंथां बे मैगं थाइगंखौ। औ इदिनो जायो आरो दा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' नंगौ बिदिनो रायलायबाय जों गोबांनो बेस'रफोर मावो बेस'रनिफ्रायथ' जोङो ओ बेखौ माने बेस'रखौ जों खामानियाव बांसिन बाहायाब्ला नंगौ बेस'रनि खामानियानो जाहैबाय माने गुबैयै था थाव बानायनाय ना जों जाय थावखौ जायो। थाव गोथां होननानै बुङो जायखौ औ बेखौ जोङो बेस सरनिफ्रायनो बानायो जोंहाबो बिदिनो बेस'र फोनानै माने न'आवनो बेखौ मोनसे बेसर फेरेदग्रा मेसिन थायो नालाय मिल थायो।
बेयाव लाबोनानै जोंहा माने थावखौ बानायनानै लायो आरो दा बेफोराव माने ओ गुबैयै बेस'रल' होयोबा माने नोंहा बेयो मोजां मोनसे थाव जाबाय बियो न'निनो थाव जाबाय नालाय न'आवनो बानायनाय दा बिदिनो जोंहा बेस'रखौ फोनानै बेस'रखौ ओरैनो बाजाराव फाननाय जाया आरो नोंथां बेखौ फोसाबनानै जोङो बिदिनो बेनिनो थाव बानायनानै बेजोंनो बोसोरसेहालागै जानो हानाय बिदि जायो आरो जोंना न'खराव थावफोरखौ बारा बायनाय जाया आरो जोंहा। बे रिफाइनफोरखौ मालाबा फोर्बोफोर समाव माबा माबि सावनो थाख खाय सिथावफोर सावनो नङाबा एन्थाब बेफोरथ' नाङा जेनबा सिथावफोर सावनायाव मेनलि नांगौ जायो नालाय बेफोरनि थाखाय रिफाइनफोरखौ एसे बायो नाथाय बेबायदि थाव गोथांखौ थाव गुबैखौ जे जाग्रा थाव बेखौ बायनाय जाया आरो जोंहा। दा दालिफोराबो बिदिनो नै फोनानै जोङो मैगं जायो। आरो सिबिंफोरनि खामानिया बिदिनो फिथाफोराव बाहायजाबाय। सोरबा सिथावावबो एसे सोबाय नोङा होमबा? नालेंखरफोरजों लगायनानै बिदिनो सोयो आरो। ना नोंथां औ बिदिनो जोङो फोर्बोफोराव मालाबा नालेंखर सिबिं गोनां सिथावबो मोनजायो नालेंखर नङाबा सिबिं बिदि होनानै फिथाफोरबो जोङो जानाय जायो आरो नोंथां। ना औ बिदिनो जोङो गोरान आबादफोरनिफ्राय जायो औ औ।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय बेखिनियावनो दोनसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे गोजोन्थों नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों। दे।